खोनादों ना नोंथां औ हेल' नोंथां
हेल'
खोनादोंना नोंथां?
हेल'
आं खोनादों नोंथां मोजाङैनो
औ नोंथां दासो खोनादों
औ नोंथां
जों दा मा टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथां?
ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजायो
औ नोंथां ओ बिदिब्ला जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा?
औ नोंथां ओ बर'नि दोरोङारि ओं ख्रि होनबाथ' जोङो गिबि गिबियावनो ओ अनला खारैजों दाउ बेदर बा अनला खारै आरो सबाय ओंख्रि बेफोरखौनो गुबैयै मख'जायो। दा जेनेबा जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ जोङो बेबादिनो ओ जोंनि जेनेबा मोनसे हाबाफोरबो जायोना हाबा जायोना बे हाबायावहाय हाथा होनाय समावबो हिनजाव गोदान खौ संनो होनाय जायो अनलाजों दाउ बेबायदिनो अनला ओंख्रिया जेनेबा जोंनि जोंनि माने माबाखौबो देखाय सारो आरो हारिखौ हारिमुखौबो बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ माबादि सङो होनब्लाथाय ओ जोङो गिबि गिबियावनो माइरंखौ ओ गुन्दै खालामना लाग्रोनाय जायो। खोनादोंना नों
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों
औ ओमफ्राय बेबायदिनो बे माइरंखौ गुन्दै खालामना लायो लानानै जायखौ जों अन होननानै बुङो
बेनि उनावहाय दैखौ अराव ओ दैखौ सारायाव हाय जानना होनानै जोङो ग्लब जेब्ला बे दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्लाना बे अनखौ ओ गारना होयो आरो बे दै गोदौनायाव होनानै बेनिफ्राय बेखौ सागंफोरजों सानानै होनाय जायो। जाहाथे बे फेथर फेथर खानानै थानो नागिर ना अना बेखौ जोङो सानानै होयो होनानै ओ बेवहाय जोङो बिदिनो फानलु ओ सामब्राम बादि देनानै होयो। आरो बेवहाय दाउ बेदर होनोबा गिबि गिबियावनो जोङो ओ दाउखौ दाउ बेदरखौ एवफ्रनानै लाग्रोनाय जायो। एवफ्रामनाने उनावहाय बे ओंख्रिया जेब्ला गोदौवो अब्लाना जों गारना होयो। ओ नाथाय ओ अनला ओंख्रि संनायाव खारैया मोनसे ओ जेनेबा गु-गुबै खारै गैयाबा ब्ला अनला ओंख्रिया जानो हाया बेनिखायनो जोङो उनावहाय ओ खारै ओंख्रि हो खारैखौ होयो होननानै बेबायदिनो बेदर न बेदरखौ होनानै खारै संख्रै होनानै दसे खोबहाबना दोननानै जेब्ला बियो मोननो जायो अब्ला बेवहाय गंगार दुनदिया बा दुन्दिया होननानै जोङो बेखौ साखिनानै खांनाय जायो आरो दा नोंथाङा बेबायदिनो ओ दोरोङारि ओंख्रिनि बागै नोंथाङाबो माबाफोर मिथियोब्ला फोरमायदो
औ नोंथां ओ जोबोद मोजां सोंथि ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ गोबां ओंख्रिफोरखौ ओ बेबायदि संनानै जाबोदों गोथावैनो ओ जेरै ओ साम'जों सब बाय ओ सबायजों दाउ सबायजों जों अमा ओ बेबायदिनो ओ मैथाजों ना ओ बेनि अनगायैबो ओ जों ओ बे जोंनि हाजो बा हाख्राइफोराव बा न'नि बे बारि बागानफ्रावहाय मोननाय ओ बायदिसिना हाग्रानि मैगंफोरखौबो जों दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै बेखौ जों बुथ्रुमनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। ओ बेबायदिनो ओ जों दोरोङारि सबाय ओंख्रिनि बाथ्राखौनो बेवहाय एसे सावरायनोसै ओ दोरोङारि ओ सबाय ओंख्रि संनायाव ओ जों गिबियावनो ओ सबायखौ ओ गोदोनि जोंनि बर' सुबुं सुबुंफ्राथ' ओ सबायनि गोबां आबाद खालामोन आथिखालावबो नुनो मोनो बेबायदि सबायाइनि आबाद खालामनायखौ ओ अब्लाबो नाथाय आथिखालाव गोबां खम जाबोनायखौ जों नुनो मोनदोंसै ओ आथि सोलाव बांसिन बर' सुबुंफ्रानो ओ सबाय सबायखौ ओ बाजारनिफ्राय बा हाथाइनि ओमफ्राय ओ बेबायदि गथायै बायना लाबोनायखौसो नुनो मोनसै ओ बे बायनानै लाबोजानाय ओ गथा सबायखौ ओ जों गिबियावनो ओ ओ अराव एसे ओ सारायफोराव ओ बा बेबायदि बे हानि जि फिथा सावग्रा हाइजें ओ बेफोरावहाय जों ओ बेफोराव एवस्रोनानै लानायखौ नुनो मोनो बे एवनाया जेब्ला मोनबाय मोनो अब्ला बेखौ ओ जों खामफ्लायफ्रावहाय बा बेबायदि जि सबायखौ जेराव ओ जों नाख्रुबनानै लायो बेवहाय जों सबाइखौ नाख्रुबनानै लाग्रोयो। ओ सबाय नाख्रुबनाय हाबाया जेब्ला जोबो अब्लाथाय बेखौ जों ओ उरालफोरावहाय ओ एसे खुस्रोनानै लायो ओ बे सबाइनि जि गोसोम गोसोम बिगुर ओ बे बिगुरा जाहाथे खारो बेनि थाखाय ओ बे खुस्रुनाय खामानिया जोबब्लाथाय बेखौ जों दैजों मोजाङै सुस्रोनानै ओ बेखौ ओ ओंख्रि संनाय जायो ओ बे ओंख्रि ओ सबाय ओंख्रियाव ओ जेब्ला जों दाउ बेदरजों संगोन बे सबाय ओंख्रिखौ अब्ला बे सबाय ओं खो ओ खो ओंख्रिखौ ओ दाउ बेदर खो जों सङोब्ला आरो गिबियावनो जों दाउ बेदरखौ दा सारायाव एसे थाव होस्रोनानै ओ बेखौ जों मोजाङै एवनानै लायो। ओ एव‌ ना एवस्रोनानै लानाय ओ दाव बेद फुरा मोनोब्ला बेखौ जों ओ मोनसे जायगायाव खांनानै दोनो ओ बेनि उनावहाय जों ओ सबायखौ रुनानै लायो। मोजाङै सबाइआ जेब्ला एसे रुयो अब्ला बेवहाय जों खारदै होनानै लायो ओ खारदै होब्ला जोंनि सबाया बांसिन साबसिनै मोजाङै रुइसिनो। ओ ओ बेबायदिनो ओ जेब्ला सबाया रुइयो अब्ला बेखौ जों सागंजों नाफ्लेनानै बा बाग्रास लानानै जों बेखौहाय ओ गेब्लेहोनानै लायो। लाथा लाथा जाहैयो ओ बेनि उनाव बे एवफ्रामनानै इदिनो दाउ बेदरखौ जों बे सबाय ओंख ख्रियाव होनाय जायो बेजों लोगोसेनो जों संख्रै ओ बायदिसिना ओ जे जोंनि मस्लाहारिनि जि लाइफांफोर जेरै गंगार दुन्दिया ओ दुन्दिया ओ बेफोरखौ होनानै ओ जों माने सबाय ओंख्रिखौ फोमोननानै गोथावै जाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ थारैनो नोंथां।
वोहो औ नोंथां ओ नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथिसो सोंनो ओ होननानै आं सिगांबोदों ओ से नोंथाङा जे सिगाङाव मख'बोबाय बे अनला ओंख्रि संनाय बे अनला ओंख्रि ओ जोंनि बे सिगांनि जे दोरोङारि अनला ओंख्रि संनाय बे अनला ओंख्रि संनायाव अनला ओंख्रि संनाय आरो बे आथिखालनि जे जोंनि अनला ओंख्रि संनाय बेवहाय नोंथाङा ओ बे दोरोङारि आरो आथिखालनि अनला ओंख्रि बेनि गेजेराव मायबाफोर सोलायनाय नुबोदों नामा बेनि स सायाव एसे फोरमायनो हागोन
औ नोंथां थारैनो ओ बिदिथ' जेबो जेनेबा ओ सोलायनाय नुद्रायाखै नाथाय थेवबो ओ गोदो ओ जोङो अनला ओंख्रिखौ बिदिनो दिंखिफोराव ओ आर रो बिदिनो गो ओ थबसिफोराव उलारफोर माबाफोराव फाय देनानै ओ सं माबानायखौ ओ अन गुन्दै बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन। माइरंखौ दिेख्रुबनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दा आथिखालनि मुगायाव आरो बेबायदिनो उम ग्राइन्डार मि ओ मिचिनफोर ओंखारबायना उम जाय ओ लाइनजों सालाय जायो ओ बेफ बेफ बेफोरबायदि बेफोरबायदिनो ग्राइडारफोराव मिक्स खालामनानै संनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो खायफा खायफा आरो उननानै दै होनानै एसे लाव लाव हिसाबै उनो उननानै बेखौ उनावहाय बेदरफोरखौ एवफ्रामना लानानै बेवहाय गारसननानै बे लाव लाव जानायखौसो दैयाव गारसनना होननायखौ नुनो मोनो आ आथिखालनि मुगायाव नाथाय गोदो बिदि नङामोन गोदो बेबादिनो अनला ओंख्रिखौ जेनेबा बे अन गुन्दैखौ दिंखिफोरावनो देयोमोन आरो आखाइजोंनो थबसिफोरावहाय जोङो देयोमोन जेनेबा दिेंखि गैयाबाथाय मालाबा बिदि नुयो आरो ओमफ्राय आरो अनला ओंख्रिखौ गोदो गोबां जेनेबा लाथा एम्फौजोंबो संना जायोमोन। होननानै जों खोनानो मोनदों आरो खोनानो मोनो नाथाय आथिखालनि जुगाव आथिखालनि मुगायावहाय बेबायदि जोङो लाथा एम्फौजों अनला ओंख्रि संनायखौ नुनो मोननो थांलिया आरो बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ थाइस्रि ओ बिबारफोरजोंबो संना जायोमोन आथि गोदो गोदायहाय बे आथिखालनि माने सुबुंफोरा बेफोरबायदि बारा रोंलिया संनानै जानो अनलाखौ बिदिनो गोखा गोखा गोखै हिसाबै संना जायोमोन आरो अनलाखौ जेनेबा बिदिनो मासिगि बिबार होआानाबो संना जायो। आरो बे थाइस्रि बिल बिबार आरो खोमा बिबार बायदिदों जोङो अनला ओंख्रि संनानै जायो जायो। होननानै खोनानो मोनदों आरो गोदो नाथाय दा जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय ओ बा आथिखालनि मुगायाव बेबायदि गोखै होन होनानै बि खोमा जेनेबा थाइसे बिबार बायदि होननानै अनला ओंख्रि संना जानायखौ जोङो नुनो थांलिया बारा आरो बांसिन बांसिनानो बे ग्राइन्डारफोराव मिक्सार खालामनानैसो संनाय नुनो मोनोसै दानि जुगावहाय बादि आथिखालनि मुगङावहाय औ
नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जाना फैगोन नोंथां बे बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय जे जोंनि जि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बे ओंख्रिनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै नोंथांनिसिम रोजा रोजा। साबायखर बावनाय थाबाय बिब्दिब्ला नोंथां जोंना बे बे गुसुं समनि गेजेरावनो नोंथांजों जे जों बर'नि जि दोरोङारि जानाय ओंख्रि बेनि सोमोन्दै एसे सावरायबोबाय
औ नोंथां। दे था औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ दे
औ नोंथां।